हेलौ औ। खोनादोंना नोंथाङा?
बिदिब्ला आं दिनै नोंथांनियाव कल खालामनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय नोंथां जों सानैजों ओ जोंनि बर हारिमुनि बागै एसे राय सावरायलायसै नामा?
नोंगौ थारैनो नों
औ नोंथां। दा नोंथाङा बर' हारिमुनि बागै फंनैसो बुंग्रोदो नामा नोंथां।
नोंगौ थारैनो। अब्ला जोङो
माखासे बर' हारिमुनि सोमोन्दै मिथिनो थाखाय सावरायदिनि नङा होमबा?
औ नोंथां।
नोंगौ दा बर'फोरा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जों गोबां मोनबोबाय आरो खोनाबोबाय। बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे ओ मिथिंगायारि ओ मिथिंगायाव थानानै संसार जानो मोनो बिनिफ्राय हारि बेनिखायनो बर'फोरा गावसिनि संसार जानायाव माखासे गोनां जानाय मुवाफोरखौ बा गोनां जानाय बुस्थुफोरखौ मिथिंगायावनो सोरजिनानै लादों। मोन
नोंगौ नोंथां सैथो
नायो बेफोरखौनो साननानै नाय जानाय लोंनाय ओ बर'फोरनिया फ्राय मिथिंगायावनो जों गोरलै मोननो हायो आरो जाय जायगायाव मोजां आबाद जायो बेफोरबादि जायगाफोरावसो बर'फ्रा बांसिनै ओ थायो थायो आरो आथिखालावबो बेनिखायनो आं खौ लुबैयो माने आथिखालावबो मानसिफोरा माने दिनैबो गोदान हादान नागिरनायनि खारना जाहैबाय जोङो दिनैसिम माखासे साइन्टिफिक आदबजों जों आबाद मावनो रोङिनि जाउनाव माखासे रासायनारि हासार बा गावनि हाखौ ओ सयेल टेस्टिं खालामैनि जाउनफ्रावनो
नंगौ नोंथां
दा जोङो दासिमबो खायसे मानसिफोरा बे गावनि थाखानाय नबथिखौ गारनानै हाथार नागिरनायखौ जों नु मानो होनोब्ला जोङो फारियै आबादारि
औ नोंथां
बेनिखायनो जोङो बेफोरबायदिया दासिमबो सोलिनानै दं आरो दा हारिमुनि
नोंगौ‌ नोथां
हेलौ बो गोदो जेरै सोलिदों बेबायदि नेमखान्थिया बर'फोरनि गेजेराव दङ आरो सोलिगासिनो जेरै धोरोम सिबिनायखौ लानानै बुंनो हायो जानाय लोंनायखौ लानानै बेनिफ्राय मोसानाय रंजानाय रोजाबनाय बेनिफ्राय जोङो बुंनो हायो आबाद मावनाय गासैबो बिथिङावनो जोंहा आबुङै थाजोबनाय मोनसे हारि होनोब्लाबो जों खहा जाया आरो मान होन बाज भारत हादरनि सिङाव थानानै जोङो माखासे जोंनि गोनांथार राव रायनाय आरो लिरनाय बेफोरबो जोंनि गेजेराव दा दङ
नंगौ नोंथां
थागोन
नोंगौ नोंथां।
मोनसे सोदोमस्रि गोनां हारि होननानै बुंनानै
औ।
ओ आं गुवारै बुंनि माने दाय दोफोन जायोब्लाबो गामिनि गावबुरानि गेजेरजों गामिनि बिजिरनायनि गेजेरजोंनो आथिखालावबो फ्राय आथिखालावबो बे ओ नेमखान्थिया सोलिगासिनो। मानो होनबा हमनानै ला ओ गोबाङानो ओ हाबा जानायनि उनाव ओ हौवा हिनजावनि गेजेराव मानिबा जाउनाव गोरोबलायनाय थायाब्ला बेफोरखौ नायनि गेजेरजों गामिनि नेमखान्थि सिगांनि आसार खान्थिनिजोंनो जों ओ बोखानानै होनाय बा समादान खालामनानै होनायखौ मोननो थाङो।
नंगौ नोंथां सैथो।
थिग बेबायदिनो माने दानि समावबो जोंनि बर' फुरा गोदो जेरै बैसागुखौ मास मोनसे गाहाम रंजाबो दोंमोन। आथिखालाव समनि गोबां माने ओ खम समावबो जोङो सप्तासेखौ ओमफ्राय जायगा लानानै सासेया बारबावोसो हेलौ जोंनि गेजेराव बे बैसागुआ जायो दा बेबायदि बेबायदि बैसागु फोरबोआ नोंसिनि ओनसोलाव माबायदि खुंजायो बा माबायदि रंजायो दानि जोंनि बर'फोरा एसे फोरमायना
नोंथां। औ नोंथां हागोन। दा जोंनियावबो बिदिनो रंजायो नोंथां जेरैथ' सिगांनि समफोराव ओ बैसागुखौ जोंनि बर' सुबुंफोरा गोबां गोबाव गोबावै रंजायोमोन गोबाव गोबां सानहालागै नाथाय आथिखालाव नुनो मोनसै ओ नि लाइमोन दै सेंग्रा सिख्ला सिख्ला देरफुनाय‌ फंबाय बिनानावमोनहा दा बैसागु बेवहाय सानथाम सानब्रैनि गेजेरावनो रंजानानै फोजोबो। लोगोसे दुखु गोनां बाथ्रा जोंनि बर' हारिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना दा जेनाखि जोंनि सिगां ओ जेनाखि जों बैसागु रंजानाय बा मोसानायाव जोङो लानानै ओ ओ गान खनग्रा जेरै ओ दाम ग्रा आगजु बेे खाम फुं सेरजा जथा बेफोरबायदि गंगोना बे बेफोरखौ लानानै रंजायोमोन गोदोनि सुबुंफोरा नाथाय दा जों गोबां नुनो मोनसै जों बैसागो रोंजाबाबो जोंनि आखायाव बेफोरखौ नुनो मोनला नोंथां जेरै खाम जथा सेरजा सि बेफोरखौ गोबां खम नुनो मोनसै गोबाङानो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बेफोरखौ माने बाहायनो रोंला दामनो रोङा आरो दा जोंनि जों बेफोरनो गोदान जुगनि जे टेक्नलजिजों बानाय जानाय जे बक्स फोर बेफोरखौ लानानैसो जोंनि देनाखि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर बिथांमोना दा बेफोरखौ लानानैसो रं जायो आरो नोंथां। जोंनियाव ओनसोलाव खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथां दा बेफोरबायदिनो रंजायो नोंथां। दा जों जेनेबा जों कालसारनि बागै जोंनि बर'नि हारिमुवाथ' बेनो। जुदि जोङो बेफोरखौ फोथांना लाखिनांगौबा जोङो जोंनि गासैबो जोंनि आबाद मावनाय जोंनि रं - जानाय जोंनि जेनाखि ओ मोसानाय मुसुरनाय बेफोर खौ जोङो लेखा फरा ओ जेनाखि सोलोंनाय फरायनाय बेफोरखौ जोङो लाफाजोबनांगोन बेफोरखौ लाफाजोबनानैसो मोनसे हारिमु जायो। आरो बेफोर जुदि गासै गासिबो गोथाङै थाबासो बेफोर गासिबो थाबासो जेनाखि दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय आबाद मावनाय बेफोर थाबासो जोंनि जेनाखि हारिमु बे गोथाङै दंना गैया बेखौ जों मोनथिनो मोनो नोंथां
नंगौ थारैनो नोंथां दा बे दाम जाय एसे आवगायाव बुंलांबाय नोंथाङा खाम सेरजा सिफुं बेसोरखौ आथिखालाव जों गोथाङै फोथांनानै लाखिनो थाखाय मा मा राहाफोर लायोबा गाहाम जागोन नोंथाङा सुंद'यै फोरमायनो हागोन
अ नोंथां दामनाय देनायनि आगजुफोरनि बागै नामा नोंथां
नंगौ थारैनो
हागोन नोंथां नाय नोंथां जुदि जोङो दानि देरफुनाय सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरखौ जोङो फोरोंलांनांगोन जेरै जोङो बिसोरखौ जोङो गामि ओनसोलनि जेनाखि गागि मानसिफोर बिसोरजों जों लोगो लालायनानै गामियावनो मोनसे प्रग्राम बा प्रग्रामखो खुं- नानै जोङो बेयावहाय गथ'फोरखौ उन्दै नि उन्दैनिफ्रायनो जोङो बेफोरखौ फोरोंफानाय स्कुल समनिफ्रायनो फोरोंफानानै आरो जेनाखि गामिफोरावहाय बेफोरनो मिटिं लानानै जोङो गासै बिदिनो गामिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो जाय जाय गोरों सुबुंफोर दङ बिसोरनिफ्राय जों बेखौ सोलोंहोनाय बेफोरबायदि लानानै जोङो बेफोरबायदिखौ बेफोरबायदि जेनाखि दामग्रा जों दामनाय माब्रै मोसायो बैसागुखौ बेफोरखौ फोरोंबानो जोङो हागोन नोंथां।
जोबोद दा बिनि थाखाय नोंथाङा सानबावो नामा माखासे आथिखालाव बेफोरजों जौगागोन आरो बेनि गेजेराव जोङो माखासे जोंनि दामजु दामनो थाखाय फोरोंथाइनि फसंथानफोर लाखियोबा माबायदि जागोन जोंनि गेजेराव जायगा गेजेर गेजेर
बेफोर जोबोद मोजां साननाय नोंथांना? बेफोरखौ जोङो मोनसे फसंथान खालामना लाखिनो हायोबा निस्सय जोंनि हारिनि जेनाखि लाइमोनफोर बिथांमोना रोंगोन बयबो गोसोबो जागोन सोलोंनो।
नोंगौ।
से हारिया थांना थानो थाखाय जेरै थाजोबनांगोन दामनाय देनाय मुसुरनाय थुनलाइ गासैबो बिथिङाव थाजोबनांगोन नोंथां अब्लासो मोनसे हारिया जौगानो हायो एबा दावगानो हायो एबा बुहुमाव गेरेमसा महर होननानै मिथिजायो नोंथां।
नोंथां थारैनो। दा ओ जोंनि गेजेराव दाख्लैसो गुवाहाटियाव गुवाहाटि नोगोरमायाव मोनसे आ ब नि गेजेराव ओ बुहुम नाङैनो मोनसे ओ सावरायजानाय हाबा मावनानै मावबाय बर'फोरनि गेजेराव
औ नोंथां।
दा नोंथाङा बेनि बागै सुंद'यै फोरमायनो हागोन आथिखालाव ओ बे मोनसे मोजां जोंनि हारिनि मोजां मावनाय होननानै जों बयबो मिथिगौ। आरो बेबायदि गुबुननि सुब समाव माबायदि खालामबा साबसिन जाबावगोन बेनि सोमोन्दै
औ नोंथां हागोन नोंथां थारैनो दा जोंनि जेनाखि बागुरुमबा दोहौ जोंनि बे गुवाहाटियावहाय पारफर्म खालामदों मोसादों ओ बिथांमोना आरो मोसादों आरो जेरै दामग्रा खाम जथा सिफुं लाना नानै गासैखौबो बेयाव दिन्थिफुंदों जेरै बे मोसानायजों लोगो से जोंनि बर' हारिया दा गुबुन गुबुन जोंनि ओ भारत हादरावल' नङा गुबुन गुबुन हादरावबो जेरै ओ इउ एस ए बा चाइना
नोंगौ
बेफोराव जेरावबो गोसार जोबबाय देज बेयावबो जोंनि बर' बर' मानसिफोरखौ दं होननानै नोंथां दा जोङो बे जोंनि मोनसे गोग गाथाव मोनसे खामानि मावनाय बेयो जोंनि जे बेयाव पारफर्म खालामनाया जोबोद गोग्गाथाव जोंनि हारिनि थाखाय बेफोरखौ फोथांना फोथांना लाखिनाया जोंनिनो खामानि नोंथां दा जाहाथे जोंनि पिउ इन ओ फिउसारावबो जोङो उननि समफोरावबो जोङो बेफोरबायदि खालामनो हागोनखौ ओ सानहरो आरो खालामनांगौ जाहाथे जोङो गेरेमसा हारि होन जानानै थाबाय थायो आरो
नंगौ थारैनो
अब्ला नोंथां औ
दा जोंहा ओ गोबां मोजां सावरायनाय जाबाय बेजों लोगोसे जोंहा समनि आंखाल नङा होम
नंगौ नोंथां औ
बो जोंहा जाबाय
औ जाबाय नोंथां
उननि समाव मोजां बेबायदिनो जोंनि हारिनि आरो समाजनि माखासे खोथाफोरखौ जों सावरायनो मोनथों
मोनथों ओं मोनगोन नोंथां औ दे अब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांजों सावरायनानै औ नोंथां दे नोंथां